हेल'
हेल'
औ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
दा नोंथाङा एसे फ्रिफोर दं नामा नोंथाङा?
अ फ्रियाथ' नै फ्रिमोन नोंथां बिदिनो।
ओहो दा नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
जाखांबायमोन जाखांनायालाय, नोंसिनालाय?
आंबो जानायालाय नै जाखांनानै जास्ट दासो लामायाव ओंखारबोदों माने लाइन
अ
फोराबो गोलोम बोदोरै थांलाय फैलाय जागासिनो दं ओंखायनो लामायाव दसे ओरैनो दसे सम ओंखारबोदोंमोन।
उम मा ओंख्रिनि जाखोमोन नोंथां?
जोंना मा होनो ओइ इदिनो दालि जहलमोन ओमफ्राय ना बाथोमोन माने एसे अ ओ दैलां बोथोर ना अखाबो हानानै एसे सेन साहैला बायदोंमोन आङो फुंङाव ङावहाय बेयावनो एसे बाथोन जागासे ना मोनबोदों। बेखौनो बाथोन देनानै जालाबायबाय।
थिगानो दे।
औ दा नोंथाङालाय माथो ओंख्रि जाखो?
जोंना नै दिनै हाथाय दिनमोन नालाय इदिनो बोरमा बिबु माबा माबि इदि लाना फैदोंमोन नै बेफोरखौनो एवनानै जाबाय।
औ औ, दा नोंथाङा फ्रिबालाय माने मोननैसो गोदो गोदायनि माने सावरायनोसो सानदोंमोन। दा नोंथाङा मा होनो?
हागोन हानाया गोदो गोदायनि माने मारै?
ओ, गोदो गोदायनि माने औ। गोदो गोदायनि माने आबौ आबौनि दिननि एसे काहानि बा इदिनि बाथ्रा माने सावरायनो सानदोंमोन आरो। औ। नोंथांना एसे टावारा प्रब्लेम खोमादां मोजां खोनाफैयाखै आंनाव।
अ दा खोनाबाय?
औ दासो एसे मोजां खोनादोंं। औ औ।
बुंदो दे
दा माने आं बुंनो सानदों गोदो गोदायनि आ आबौ आबैनि दिननि माने स'बाथाम सल'बाथायानो होनजागोन आरो।
औ। फोरमायलायनो आरोना।
औ औ फोरमायलायनो जेनेबा आं आं मिथिनायखौ फोरमायनोसै दा जेनेबा नोंथाङा गावनि गोसोनिबा मा सल'बाथा गोदो गोदायनि एसे मिथिबा ओ फोरमायजागोन आरो।
औ दे हागोन
औ दा आं माने आंनि एसे ए ओ मिथिनायफोरखौ माने नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों बा मिथिहोनो सानदों आरो नोंथां सिङाव
औ दे फोरमायग्रोनो हागोन आंबो फोरमायगोन नोंथां दे बुं
ओ औ जों माने गोदो गोदाय माने जों थ' ओ दानि जुगसो नालाय माने जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैनि समाव माने जोंखौ खिन्थालांदों माने गोदो गोदाय माने बुहुद बिदिनो ओ सल'बाथा बा मोनसे खन थाइ आवरायनाय बा मोनसे बिदिनो गेलेलांनायनि बाथ्रा सावरायोमोन
औ नंगौ।
जोंथ' दा जों जोंथ' जोंनि दानि जुगाव नुदों माने ओ जों बिदि बे सल'बाथा बा खनथाय आवरायनायानो होनबा गेलेलाय नायनि जों बाथ्राखौनो जों जेबो सावरायला दा जों ओ आबौ ओ दों जेनेबा आबौ आबौनि जों आबौ आबौफ्रा जोंखौ बुंलांनायखाय जों जों माने बेफोरखौ एसे गोसोआव दं आरो जों माने नुनो थांदों दानि जुगाव माने ओ बेफोरनि बाथ्रा मानसिफोरा बांद्राय मिथिला माने
दे फोरमायनो हागोन नोंथां बुंदो
औ दा माने गोदो-गोदाय माने आबौ आबैफ्रा बुंलांदोंमोन जेनेबा ओ आलासि जालायलायनाय जेनेबा
उम
गोदो-गोदाय माने इदिमोन जेनेबा आलासि जालायलायनाय जे ओ ओ जों दों बे समाव दा जों नुनो मोनाखै गोदो माने आबौ आबैमोना जेनेबा सासे न'खरनाव आलासि जाहैदोंमोन आरो बे जाबाय माने आबैनि बिनानाव औ जेनेबा आबौबो आबैबो थांबा जेनेबा बेनाव आलासि जानो औ दानबा थांबाय बेयो गोदो-गोदायनि जेनेबा ओ गारि मथर गैयामोन बे समावहाय एसे ओ गारिजों थाङोबा जेनेबा थिनि घन्टा सारि घन्टा लायो हाइसिंजों थाङोबा सयबा सात घन्टा लायो इसोर थांबाय थांबाय दानबा इसोर फुङावनो ओंखारलांबाय दिनखालि फुङाव आवनो ओंखारलांबाय सैमा मासे बो सैमा मासेयाबो जानाबा गालांबाय आबै आबौआव जेनेबा बेखौ न' नेनो होमबाबो सैमाया था आ थायासै इसोरजों माने थांफाबाय थाबाय दाना बे ससे गोलाव सहैनानै जेनेबा दुइ किल'मिटारसो सहैबाय सहैनायनि उनाव सैमायाबो एसे दं सान्दों माने न'आवनो दं सानदों सैमाखौहाय दानाबा ससे गोलाव' सहैनानै जेनेबा दुइ घन्टानि उनावहाय नुबायाब माथो फैफाबाय नोङो सैमानानि नामानो जाबाय मन्तु औ दानाबा थांनानै थांफाबाय फैबाय नालाय थ' लांफानोसै होननानै दानाबा आबैनि बिना थांबाय थांबाय थांबाय थांबाय दानाबा मोनाब्लि सम जाहैबाय
उम
औ दानाबा थांनानै दानाबा हर इसानि आबैनि बिनानावा न'आवहाय हराव सहैबाय माने बुहुद बहुद बोसोरनि उनाव थांदोंमोन आरो बिदिनो दस बोसोरसोनि उनाव
औ
थांनानै दानाबा थांबाय दानाबा आबैया बुंबाय आबैनि बिनानावखौहाय हैै दंना गैया नों ओ आबैनि बिनानावानो जाबाय माना नामानो जाबाय माने माइनावस्रि ओइ माइनावस्रि माइनावसि माने मोना मोनाब्लि सम नालाय दाना बा सिनायासै आबैनि बिनानावा औ सिनायासै दानाबा दानाबा हाब आंखौनो नों सिनायासै आंनि गिबि बिब'खौनो सिनायासै बाय सोर बिब' नोंलाय सोर अबेनिफ्राय फैदों दानाबा ओरै थोरै जायगा खिथाबाय खिथानानै दानाबा अ हाब आब' नोंसो होनबाय जेनेबा औ दासो सिनायनो मोनबाय नों होनबाय दानाबा इदिनो लांबाय आथिं आखाइ सुबाय दानाबा साहा फुदुंबाय
औ
ओमफ्राय फुदुंखांना साल लोंखांबाय दानाबा ओंखाम जानायनि सम जाबाय मोना बायबो नालाय औ दानाबा सैमाया बिराद ओंखाम उखैदोंमोन ओ अ अलाजों लावजों दानाबा सैनाया ओंखाम उखैथारनायखाय जासनबाय जासननानै दानाबा हाब नोंसो बिदि जासनदों होननानै दानाबा सैमाखौ ओरैबायदि माने आइ आथिं बुफायबाय आथिं बुफायनानै दानाबा औ दाना बा सैमा मालिकआ बुंबाय बिनानावखौ हाब नों बिनि बिदि खारनखायनो नों एथ'बां मोजांसैमाखौ नों मन्दुखौ मानो आइथिं बुफायखो होनबा ह हो जोंनियाव न'आव औ जोंनि न'आव बे बिदि सलिया होनबाय दानाबा नांलायबाय नांलायबाय नांलायबाय नांलायखांनानै दानाबा बिसिन दलद थाबाय दानाबा आबैजों आबौजों सानै जोङो जों बिदि न'खराव जों थायोआनो साबसिन सानैसो सावलायबाय थाबाय दानाबा बिनानावा गैला दरजा फांथेनानै न' सिङावसो थाबाय बिसोरखौ थफ्ला थफ्लि होनानै दोनबाय बाय बायाव दानाबा सानबाय जों बिदि न'खराव सैमायाबो बुहुत गाबबाय गाबनानै दानाबा जों बिदि न'खर थास्लाइ स्लाय जों थांफिननोसै जोनोमावबो जों ओ बिदि न'खराव फैला होनबाय दानाबा बे दिननिफ्रायनो बिनि बिब' बिनानावनि रिस्टाखौ खथामसै माने फैफिननानै दानाबा न'आव फैबाय फैनानै दाना बा बे दिननिफ्रायनो बिब' बिनानाव सिनायलायासै आरो बि दिननिफ्रायनो रिस्था खाथाम जाबाय। औ दानाबा फैनानै न'आव फैनानै दलद थाफैबाय आरो जेनेबा बिदिनो बे बेनोमोन आरो सल'बाथाया। दा आंनि बुंनायखौनो ओ इस मिथियाबाबो एसे फोरमाय थाबाय दा नोंथाङा एसे एनै मिथियोबा एसे आंनि सिगाङाव फोरमायजागोन आरो।
आंबो फोरमायनो हागोन हानाया खिन्थु आं बेखौ सल' होनो ना ओरैनो काहानि होननानै बुंनायखौथ' होनला आं फोरमायनोसै खिन्थु नोंथांनो ना मा होनो ओ खोथायानो जाहैबाय नोंथाङा ओ बिदिनो खोनाबोदोंबो जाखानांगौ जेनेबा ना मोनसे जायगायाव हाय सासे माने हेना। मोनसे गामियावहाय हाजो खाथियाव।
औ दा सानखालि बे माने दैमा खाथियावहाय मा होनोमोनलाय दंफां दानगासि नोमोन आरो गावनि रुवाजोंहाय बोरैबा आखाइनिफ्राय स्लिप दाननानै माने बे रुवाया बै मोनसे दैमायावहाय गोलैहैबाय माने दानाबा दानाबा बेनाथ' रुवाया मोनसे ल' बेजोंनो बे जायो ओमफ्राय मानसिया गोबां गाबगासिनो माने दैमा से रावनो जिरनानै आंना रुवाया गैला गोलैबाय आं दा मा खालामबावनो आं माजों जानो। दानाबा बै दैनिफ्राय बै दैनिफ्राय सासे हा बे हाजोनि माने मोनसे मोजां माने बे बेंग्रा आतमाया। ओंखारबोबाय माने बै हा लानानै फैबाय ओइ नोंथां नों मानो गाबदों? बे रुवाया नोंनि नामा होनबाय। ओमफ्राय बे मानसियाथ' बे रु मा होनोमोनलाय दंफां दानग्राया सैथो मानसिमोन नालाय। बे होनबाय ओहो बे आंनि नङा होनना बुंबाय दानाबा बे हाबलांफिनबाय दैयावहाय आतमाया। ओमफ्रायो आरो सेकेणडआवहाय रुवा मोनसे सिलभारनि आरो ना। सिलभारनि होनना बुङो सिलभारनि रुवा लाबोलायबाय होमबा बे नोंनि बेमोन नामा नोंनि रुवाया होनना बुं बाय बेबो आंनि रुवा नोङा होनबाय बे माबाया आरोना दंफां दानग्राया दानाबा लास्टआवहाय बे आतमाया आरो बे अरिजिनेल गावनि रुवाखौ बरनानै होबाय बे नोंनि रुवा मोन औ बेनो आंनि रुवाया होननानै बुंबाय दानाबा
औ-औ।
औ।
रुवाखौ बरननानै होनबाय होनबा नैबे नोंनि बान्थाया होननानै बुंबाय आरो। दानाबा मानसियाथ' गोबां खुसि जाबाय मानसिया बे दंफां दान्द्राया ओमफ्राय सोंनाय जाबा आरो आंखौ मानि मानि थाखाय बान्था? होननानै होनबाय होमबा बै माबाया होनबाय आरो ना आतमाया नों
औ।
बयबोबो माने मोजां होननानै बुंबाय आरोना सै थोनि बे नोंनि फिथाइ होननानै बुंबाय। दानाबा बिदि होननायखाय मानसिया बे दंफां दानद्राया लानाय थांबाय रुवा मोनथाम खौबो गामियावहाय खुसि खुसियैनो ओमफ्राय दा बयबो माने मानसिफ्रा सोलों मिथिबाय आरो जे सैथोयै थायोब्ला मा होनोमोनलाय बिदि बान्था मोनो आरो दा नोंथाङा बुजिखानांगौ जानांगौ बेनि माने ओंथिया मा जादों ना जों सैथोयै दा बान्थाखौ जों सानसे समावबाबो मोनखायो हांगा दरा जानो नाङा आरो। लब जानो नाङा।
औ आंनि। फिननोमोन दा नोंथाङासो माने मा होनो समावबो जानानै
औ औ। औ दा नोंथां होननाय बुह मोजां दा आंबो आंनि साननायखौ फोरमायना होदों नोंथां सायाव दा नोंथाङाबो गावनि ओ गोदो गोदायनि एसेबाब सल'बाथाखौ फोरमायनो थाखाय बुहुत बुहुद मोजां मोनदों आङो मियै बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनायखौ दा ओ गोसोनोखाङो आरो दा नोंथाङा जेबादि बुंहरदों बुहुत मोजां दा माने समाबो जाबायमोन माने बहा आं आं न'आव थांसोमोन खोमा दांं नोंथां।
औ।
औ औ दा जबेयावनो दोन्थ'नाय जासिगोन आं।